लौ
औ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा दा फ्रि ना
औ नोंथां फ्रि दे आ
नोंथां नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे दे स
नोंथां नोंथाङा मिथिंगानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
मिथिंगा ओ नोंथां औ हागोन नोंथां जेरै दा मिथिंगा बुंनो थांब्ला ओ बयबो मिथिखागौ मिथिंगा होनोब्ला मा नङा होमबा नोंथां बिदिनो मिथिंगा बुङोब्ला जोंनि जोंनि जायगानि मिथिंगानि बागै आं एसे बुंहरनो सानदों जेरै दा जोंनि जोंनि गामिनि मिथिंगाया ओ जेखिबो समायना बुं बुंथायायो जेरै दा जि जेथिंबो बिफां लाइफां हाजो ओ दाउमा दाउसा बायदिसिना जेरै दा बिदिनो मिथिंगानि महरखौथ' बिदिनोखा नङा होमबा नोंथां ओ मोनसे मिथिंगा जानोब्ला जेरै दा गासिबो थाखानांगौ ओ जेरै दा मोनसे आ मोनसे ओ मिथिंगाया मिथिंगानि मिथिंगानि आबहावाया मोजां जानोब्ला जेरै दा बिफां बिफां लाइफां आरो ओ दा जिब जुनार बायदिसिना थाखानांगौ जेरै दा ओ आ मा बुंगोन बेखौ ओ जेरै दा ओ गुबुन गुबुन जायगायावथ' जों नुनो मोनो मिथिंगाफोरा इसेबां मोजां नङा जेरै दा सोहोर सोहोरनि मोनसे मोनसे सोरखौ मोनसे बिदिन्थि लानि जेरै दा सोहोरनि मिथिंगाया बिफां लाइफां ओ खमद्राय नङा होमबा नोंथां जेरै दा जाय बांसिनानो बांसिन इन जायगायावनो बिल्डिं न' बां गिदिर गिदिर न' बां ओमफ्रायदि बांसिन गारि मटर खारनो खारो बेनि थाखायनो मिथिंगाया ओ गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो
औ
सो जों जेरै दा हां लानायफोरावबो बेफोरबायसानो एसे उसुबिदा जायो नङा होमबा नोंथां
बिनिखायनो बां आरो बायदिसिना बेमार बेराम बेफोरबायदि बायदिबो जायो जेरै नोंथांमोननि नोंथांमोननिथिंलाय माबादि मिथिंगैया नोंथांमोननि गामिनिथिं
औ नोंथां मा मा सोंदि सोंदोंमोनलाय नोंथाङा
औ नोंथांमोननि जायगायालाय माबायदि बुंदों नोंथां मिथिंगानि महरा औ औ नोंथां
मिथिंगा होनना बुङब्लााथाय जोङो जोंनि गोसोआव फैयो दे सोमखोर समायना बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाावसाजों आं साग्लोबना थानायानाय आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ मिथिंगाया जोंनो सोमखोर समायना मिथिंगाखौ जोंनो नांगौ मिथिंगाया जोंनि जिउनि मोनसे गोनां बाहागो आर ना ओ जेरै बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो कार्बनडाइ जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बियो मिथिंगाया बोना लायो आरोना बिफां लाइफांफोरा
औ औ औ नंगौ।
मिथिंगायाव बार दै दैमा दैसा बिफां लाइफां गासैबो थाखाजोबखायो आरोना नोंथां।
औ दा जेरै ओ बिबारफोर बिबार फोरनि गाबथ' गोबां रोखोमनि गोबां आं बायदिसिना बिबारफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै गोजा गोथां गोमो फुल बायदिसिना रोखोमनि ए बाग बायदिसिना गाबनि ओ जों बिबारखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ। बेबायदियैनो ओ सोमखोर दंफां लाइफां बिलाइ। बायदिसिना जों नुनो मोनो आरो जोंनि थिंगाया ओ बैसागो बैसागो दानाव महर सालायो होनना जों नुयो आरो ना। बा जों मोनथियो औ जेरैहाय औ जेरैहाय जोंनिया ओ जा बिफां लाइफां बिफां लाइफाङा माने ओ बैसागो दानाव गावनि जा गोजाम बिलाइखौ गारनानै गोरलै बिलाइ खिलिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
थिग बेबायदियैनो जोङो जों जोंबो मोनसे मिथिंगायावनो थाखानाइ
औ औ औ।
मिथिंगायाव जों थाखायो। जेरै आरोबावो जोंनिया दंबावो दावमा दाउसा हाग्रानि गासैबो दावमा दाउसा फोरा जेरै जिब जुनारफोरा जोंनि आलादा आलादा थानाय बा जानाय हुदा फोरा आलादा ना नोंथां। सोरबाया गांसो जायो सोरबाया ना बेदर जायो। औ थिग बेबायदिनो सोरबाया दैयाव थायो सोरबाया हाग्राया थायो सोरबाया हाजोआव थायो। थिग बेबायदिनो आरो ना जेरै जिबौनिफ्राय बा मोस्रोम फिसानिफ्राय बा जिखि जाया जों नुफेरै ओ जिब जुनारफोर दङ ओ बेनिफ्राय आरो बयनिख्रुइ गेदेर ओ जिब जुनार जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय मैदेर आरो ना। बेफोर थायो थिग बेबायदिनो बिथांमोनहा बिसोरबो माने मोनसे मिथिंगानिनो थादेरसा।
नंगौ नंगौ।
औ ओ बेनिखायनो जोङो बेनि उनावहाय ओ जोंनो मिथिंगाया अक्सिजेन होयो बेनिखायनो जोङो जों जा बिफां लाइफांफोरखौ जों दानफायनो नाङा। जेसे हायो जों गायनांगौ आरो ना ओ थिग बेबायदिनो जोंनो मिथिंगायानि गासैबो गोनांथि गोजा जेरै न' लुनो थाखाय जोंनो ओ दंफां लाइफां औवा बायदिसिनानि गोनांथि जायो आरो जोंनो ओ बयनिख्रुइ गोनांथि जानाय लोंनाय दै। बेबो मोनसे मिथिंगानिनो ओ जा मिथिंगायावनो मोननाय। थादेरसा आरो ना नोंथां औ। बिनि उनावहाय जों जानाय ओंखाम बेबो मोनसे मिथिंगानिनो थादेरसा। ओ थिग बेबायदियैनो जोङो ओ जा माइ गायनाय जोंनियाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां दा दैज्लां बोथोर दा जोंनिया माइ गायनाय बोथोर आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेब्ला बे दैज्लां बोथोराव जों माइ गायगोन। जोंनि दुब्लि फोथारफोरा सोंखोर समायना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ
औ थिग बेबायदियैनो जोंनिया दा दा गायखांनानै जेब्ला दा खायफाया गायखांबाय नाथाय खायफा गोबाङानो गायखांथ'वाखै। जिहेथु सोरबा सोरबाया आमथिसुवानि सिगां गायदों। आरो सोरबाया आमथिसुवानि उनाव गायदों जायनिखि आमथिसुवानि सिगां गायदोंमोन बिथांमोना गायखांबाय आरो जायनिखि आमथिसुवानि उनाव गायदों बिथांमोना गायखांथ'वाखै आरो ना नोंथां। ओ थिग बेबायदियैनो जों जानाय ओंखाम बेबो मिथिंगानिनो मोनसे थादेरसा। होनना जों बुंनो हायो औ बेखिनियानो आरोखि आरो जोंङो ओ न' लुनाय आरो जोंनि जा मिथिंगाया जोंनो होयोबो आरो जोंनिफ्राय लानाबो थांङो आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
जेरैहाय दैबाना जाबोला जोंनि न' बां गासैखौबो सेफायलांजोबो। औ ओ बेनि उनावहाय जोंनो बे न' बानायनो थाखाय जोंनो दंफांनि काद बा बाला, अन्थाइ बायदिखौ जोंनो मिथिंगायानो होयो आरो ना नोंथां।
औ औ औ नंगौ।
औ औवा बेन्दों बेनला बा गासैखौबो जोंनो मिथिंगायावनो जों मोनफ्राम जोबखायो। बेनिखायनो जों बुंनो हायोदि मिथिंगाया जोंनो होयोबो आरो जोंनिफ्राय लानाबो थाङो आरोना नोंथां।
औ औ औ
औ नाथाय जों मिथिंगाखौ जों रैखा खालामनाया जोंनि बिबान बा जोंनि जोंनि ओ जा मावनांगौ हाबा जोंनि मिथिंगाखौ रैखा खालामनाया जोंनि मावनांगौ हाबा होनना नोंथां बेनिखायनो जोंङो मिथिंगाखौ रैखा खालामनोब्ला जोंङो बिफां दंफां लाइफांखौ दाननायखौ एसे खमायनांगोन बा जोंङो बांसिनै जोंङो ओ फांसे जुदि जों दंफां लाइफां दानोब्ला जोंङो ओ बा दाल बा जि दाल जोंङो ओ दंफां गायनांगोन आरो ना नोंथां। होमबानासो जोंनि मिथिंगाया ओ मोजाङै थागोन दंफांखौथ' दानखायो दाननायालाय जोंनियानो
औ नांगौ-नांगौबादि नांगौ बादि दानखानाया जेबो जाया नाथाय ओ नांगौनि निख्रुइ बांसिन औ नांगौनिख्रुइ बांसिन दानोब्ला बेयो एसे ओ खहा जायो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ-नंगौ ओ थिग बेबायदिनो जोंङो दंफांखौ नांगौ जाबादानो नाथाय बेखौ गाय गायफिननायाबो जोंनि एबा मावनांगौ हाबा आरोना नोंथां।
नंगौ-नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोङो समायना रमायना बिबार होनना बुङोब्ला बिबारखौ जोंङो फुजा बा फोरबो फाथालफोराव जोङो बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो। औ थिग बेबायदिनो नोंथां नोंथाङाबो आरो फंनैसो फोरमायबावनो हागोन नामा मिथिंगानि बागै?
औ जेरै दा नोंथाङा बुंलां ओं ओ नोंथाङा जा बुंदों बेफोर गासै बु आरो नोंथाङाथ' ओ बुंलांदोंमोन जेरै दा मिथिंगायारि जाथि थाय माने ओ दैबाना बेनि बागै नोंथाङा बुंलांखाबाय। आरो बेफोरबायसानो मिथिंगायारि जाथाय जोंनाव बायदिसिना दंबोयो। जेरै दा ओ बानग्रिं मावनायाबो मोनसे मिथिंगाया औ नंगौ नोंथां बांग्रिं मावनाय आरो बारहुंखा बेफोरबो मिथिंगायारि जाथायानो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारैनो
बेफोरबायसानोओ बांग्रिं मावनायनि गेजेरजोंबो जोंना बायदिसिना खहा जायो माने मिथिंगायारि बिदिनो जेरै दा जों ओ बांसिनानो ओ जोंनि जायगा गामि एरियावथ' बारा ओरै खहा जानाय नङा नाथाय
औ
नो नोगोरफोराव बांसिनानो खहा जानाय नुयो जेरै दा बांसिन बिल्डिं ओ गोजौ गोजौ बिल्डिं बानायनायफोरा बायनानै सुबुं फोरनि ओ जिउ खहा बायदिसिना न' बांफोरखौ सिफायलाङो नङा होमबा नों थां बेफोरबायसानो औ बेफोरबायसानो बारहुंखा बारहुंखा बुंनो थाङोब्ला जेरै दा बारहुंखायाथ' जोंनि गामि एरिया आवबो बांसिनानो खहा खालामो
औ
बिदि नङा सोहोरावल' खालामो जेरै बां बायदिसिना बिफां लाइफां गिदिर गिदिरफोरखौ सिफायना थाङो आरो न' बां बायदिसिना बुस्रांलाङो
औ
बेफोरबायसानो बाय - बायदिसिना खहा खालामलाङो आरो
आरो
बेफोरबायसानो दंबयो मिथिंगायारिनो जेरै दा ओ अर खामनाय अर खामनायबो ना मा बुङोमोन
औ अर खामनाय मोनसे मिथिंगानि नो जेब्ला सान्दुं गोसा जायो अब्ला हाग्राफोराव हाग्रामा गिदिर-गिदिरफोरा माने अर खामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां। जेरै दा अर खालामनायनि गेजेरजों जों बै ओ जोंनि ओ जेरै दा ओ मा बुंगोन बेखौ हाग्रामा हाग्रामा ओनसोलफोरा ओ एसे ओ खमायलांनो हमदों आरो खमायलांनो हमदों माने हाग्रामा ओनसोलनाथ' ओ सुबुंफोरा ओरै बिफां लाइफां दानफायाबा एबा रज' खायो हारसिंनो नङा होमबा नोंथां जोंना सुबुं माहारिया एसे ओ मिथिंगानि मिथिंगानि थाखाय खहा मिथिंगानि थाखाय खहा होनानै बुंजायो सुबुं माहारियानो नङा बा
औ नंगौ
औ जेरै दा आबहावाखौ गुबुंले खालामनायाबो सुबुङानो खालामो आरो बिफां लाइफां दानफायनायाबो सुबुङानो बेनिखायनो आं सानो आरो सुबुङानो मिथिंगानि आबहावाखौ औ गुबुंले खालामदों होननानै नोंथां नोंथांनि बादिब्ला ना मा होन
औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो खोथा। दाजोंना समा बांद्राय गैला एसे खम समनि बुंनो सानबाय आङो जों जेरै सुबुङा होनना बुङोब्ला जों नंगौ मानसियानो खामो जेरैहाय जोङो जोंनि दा ओनसोलावहाय बांसिनै गारि मथर सालायब्ला जोंनि हावा जेरै मिथिंगानि बारहावाखौ गुबुंले खालामनायखौ जों नुयो आरोोना नोंथां।
औ औ।
दंफां लाइफां दानोब्लाथाय जोंनिया सान्दुङा बांद्राय जायो अखाया एसे खमायलाङो बेनि जाहोनाव हाग्रामाफोराव अर खामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। थिग बिदिनोसै जेखियानो जादोला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जा आंनि सोंनायनि फिननायाय आरो दसे स सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ।